नोंथां नोंथाङा मा खालामदों
आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दंमोन ना
अ फ्रियावनो दङ नोंथां
अ ए दंब्ला आं नोंथांजो मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों सावरायलायनोसो सानदोंमोन आं नोंथां
औ औ
जों बिदिब्ला नोंथां ओ टपिकखौ ओ बैसागो बा मागो फोरबोनि ओ फारसे लानानै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां।
ओ उम ओ नोंथां बिदिब्ला ओ जों बैसागो फोरबोखौ माबोरै बोरैहाय फालिबोनाय जायो नोंथाङा एसे बुंलाय नोंथां।
ओ बैसागोनि बागैना जोङो बैसागु होननानै बुङोब्लााथ' जोंनिया बोसोराव खेबसेखौ जों जानाय- खौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? बेयावहाय ओ बैसो जानाय बैसागो जानायनि आगोलाव माने बेखौहाय जेब्ला बैसागो जायो अब्ला बेयावहाय माने सानसे आगोलाव मोसौखौ जों थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेखौ दं- आव लानानै बेयावहाय बायदि रोखोमनि ओ बायदि बेसादफोर लांनानै जेरै बेखौहाय थुखैनायखौ जों नुनो मोनो। लाव जा- फानथाव जा होननानैहाय आरो बेजों लोगोसे बेयाव हालदैफोरखौ फुननाय जायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बे- खौहाय ओ बेबायदि थुखैखांनायनि उनावहाय ओ जोङो बेनि नामाव फैगोन बोसोरावहाय माने फैबाय थानाय बोथोरफ्रावहाय माने जेबो बेमार आजार जाफैथों एबा जेबो सुवा दाफैथों होननानै जोङो बेखौ नुनो मोनो आरोना मिथिनो मोनो। थिग बेफोरबायदि खालामो जों मिथिगौ नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
औ नंगौ
औ आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा बे बैसागुखौ फालिनो थाखाय गोबां बर' मानसिफोरा एबा सुबुं गामिनि मानसिफोरा बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनावहाय ज' ज'यै ग्रोम ग्रोमै माने रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना‌। बिदिनो गोदोनि समावथ' ओ बिदिनो जि दिनहालागै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा। रायजो राजा ज' ज'यै बोसोराव खेबसेखौहाय बेफोरबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना। थिग बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा गथ'-गथ- थाय गासैबो सेंग्रा-सिख्ला गासैबो खाम-जथा सिफुं बायदि रोखोमनि लानानैहाय बेफोरबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे जोङो नायोब्ला बेफोरबायदिनो ओ गामिनि मानसिफोरा ओ गोदान-गोदान मेथाइ खननानै बयजोंबो ओ मोजां मोजां ओ गानग्रा जि जोम गाननानैहाय माने न'खर न'खर गिदिं बायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना रंजानायजों लोगोसे नङा होमबा नोंथां। जाहाथे गावनि फोरबोखौहाय मोजां मोनसे सिनायथि महरै एबा बेखौहाय ओ फोथाया लाबानो एबा बेखौ गोथाङै दोननो हानाय बायदि बेफोरबायदि मोनसे खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना। आरो दाबो सोलिनानै दङ बेफोरो। आरो दानि मुगायावथ' नायोब्ला जों मेक्सिमाम माने सानना नायोब्ला सानथाम बेफोरबायदिल' आरो खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे ओ नायबावोब्ला बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव जुदि बेफोरबायदि जादोंब्ला बैसागु प्रग्राम जानाय समावहाय बेफोरबायदिनो दानि समावथ' औ बेफोरबायदि गोबां फाव फेसन दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनसै खेला दुला गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोनि समाव बेफोरबादिया जायोमोन नाथाय ओ आथिखालाव बेफोरो दानिया आलदा सोलायनो हमबाय आरोना बेफोरबायदिनो नायोब्ला जेरै मोनसे जायगायाव जुदि फग्राम खुदोंबा बेयावहाय गोदान गोदान मेथाइ खनगिरि गायक एबा सिंगारफोर लिंहरनानैहाय बेफोरबायदि मेथाइ खननानै रंजानायखौ नुनो मोनसै आरोना ज' ज'नो आरो बेजों लोगोसे जाय फोर मेथाइ खनगिरि एबा गायक बिसोरो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ औ
आरो बेजों लोगोसे बुंङोयब्ला गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै बर' हारिफ्रा बेफोरबायदि खालामो मोजां मोजां गाननायजों लोगोसे दख'ना साद्रि गामसा बेफोरबायदि गाननानै ज रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना थिग बेफोरबायदिनो फाव फेसन खालामनायजों लोगोसे ओ गोबां माने रोंगौथिखौ माने दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बुथुमा लानायखौबो जों नुनो मोनो आरोना। नोंथाङाबो फरायनो हागोन नामा बैसागु
बैसागो फोरबो होनोब्लाथाय जोंङो बैसागो फोरबोआ बर'फोरनि मा
औ
फोरबोखौ स्नि सान हालागै खुंनाय जायो। ओ फार्स्टआवनो गिबियावनो ओ बेखौ
हेलौ ओयै नोंथां खोनादों
नोंथांङानो एसे फोरमायलांखांबायमोन
औ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ माने मोजां खोनानो नागिराखै
अ दाबो खोनायाखै नामा?
ओ खोनाबाय दायो मोजां खोनायाखिसै नामा नोंथां
हेलौ माने थाब्रा थाबथ्रा खोनाबोदों नोंथांनि माथोखौहाय
औ दालाय माबायदि खोनादों?
दायो मोजां खोनादों।
अ ओ माने आं बुंदोंमोन ओ बैसागो फोरबोखौ। ओ सैथ्र' दाननि ओ जोबथा खालारनिफ्रायनो नांबोनाय जायो होननानै बुंदोंमोन आंङो।
औ।
ओ ओम बे ओ खालाराव नोंथाङानो बुंलांखांबाय बे खालाराव। मोसौ बैसागो फालिनाय जायो आरो ओ माने ओ बे। मोसौ बैसागोखौ माबोरै फालियो होननानै बुङोब्ला। जोंनि सुबुंफ्रा बे सानखालि फुङावनो। उथिनानै ओ लाव फान्थावनि ओ माला सुनानै। आरो बे लाव फान्थावनि हानायखौ एसे दोननानै ओ। उम बिदिनो ओ सारायनि हांगार खान ओ खान्था बा सारायनि हांगारखौ हल'नानै थावआव फोननानै ओ मोसौ नाव फोननो थाखाय थालिर गा थालिर बिलाइनि ओ गांखंखौ ओ मोनथाम हास'ना लानानै खाजाबनानै। बेखौ ओ। बे गोसोम गोसोम हांगाराव ओ थावजों लगायनाय हांगाराव फोननानै मोसौनि बेखुं फोननाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो फोननानै। मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङोमोन गोदो आरो दाथ'। दैमायाव बहुदआनो लांला ओ न'फोरावनो थुखैनानै।
मोसौखौ ओ दुब्लि फारसे फ्रि हगारना होबोनाय जायो आरो बे दिन बै सानखालि। ओ आरो बिदिनो हगारना फैखांनानै। ओ बै ओ लाव फान्थाव हानाय। ओ हानायखौ बारि बागान गय बागान। सारनानै होफैनाय जायो आरो बिदिनो। सारना होफैनानै आरो बै मालाखौबो। माला सुनायखौबो ओ बिदिनो न' गलि बायदिसिना। न'फोराव थेबनानै दोनफैनाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो ओमफ्राय ओ मोनाबिलियाव मोसौफोरखौ न' फरसे होना लाबोनानै।
औ।
मोसौफोरखौ ओ फुजिनाय जायो आरो। ओ हा गोदान बा रसा गोदानफोरजों खानानै दोननाय जायो आरो बे दिन। खालिखौ मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो बेनि ओ बेनि उनाव। ओ बैसागोनि से खालारनिफ्राय। ओ। जों बर' सुबुंफोरा बयबो इसोरखौ सिबियो आरो ओ बिदिनो। सोरबा सोरबा बाथौ गोदान गोदान दुमनानै। बा सिसौ गोदान गोदान। गायनानै बिदिनो बैसागोखौ से खाला खालि। इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो बे बैसागो सानखालि बैसागोनि से खालारखालि इसोरखौ सिबिखांनानै आरो। बिदिनो ओ। ओ गेदेर ओ गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमनाय। ओ बोर बिनाय आरो गेदेर। फोराबो उन्दैफोरखौ बोर सारसिनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ आरो बेनि उनाव नै खालारनिफ्राय बिदिनो बयबो। बोराय बुरै हानजा एक्सट्रा लोगो नांनानै आरो सेंग्रा सिख्ला। हानजा एक्सट्रा लोगो नांनानै बिदिनो बर'नि गाननाय जोमनाय।
औ
बिदिनो गामसा आर'नाइ गोरोनायाव लानानै गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै। खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै मोसानाय मोसानाय। ओंखारलाङो आरो बिदिनो दाब दाब गामिफोराव। न'खर इदिनो ओ माइरं फैसा बायदिसिना मागिनानै मागिनाय। रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागो फोरबोआव। आरो दानि जुगाव नायोब्लाथ' आरो खाम सिफुं सेरजाफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनलिया
एसे बहुद खम जा आरो
औ
ओ दा डिजिटेल मुगानि दामनाय देनाय ओंखारनायफोरजोंनो। ओ मोसा नुनो मोनो आरो बांसिनै।
औ औ।
खाम सिफुं बर'नि जे दामनाय। दामग्रा आगजु खाम सिफुं फोरखौ लानानै मोसानायखौ जोङो बहुद खम नुनो मोनो आरो दानि जुगाव। बिदिनो स्नि सानहालागै बिदिनो मोसानानै ओ बिदिनो रंजानानै जा मोननाय फैसा रां बेफोरखौ बुथुमनानै बेनि उनाव मोसानाय जोबखांनानै लास्टआव खाना जानाय जायो आरो बिदिनो खाना जानानै ओ आरो
बिदिनो आग्लायनाय फैसाफोरखौ जमायाव दोनथुमनाय जायो आरो। समायाव दोनथुमनानै ओमफ्राय आरो बिदिनो बैसागो बिदायनाय बिदायखौ खालामनाय बेफोरबायदि ओ फांसन बायदिसिना लाखियो आरो खायसे खायसे गामियाव। बिदिनो ओ फांसनफोराव ओ सल' खनग्रा सल' रोजाबग्रा सिंगार मेथाइ खनगिरि बे बेबायदिखौ लाबोनाय लेंंहरना लाबोनानै बिदिनो गामिनि बयबो बेजों रंजाफायो फानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बिदिनो खेला खुला बैसागोनि नामाव खेला बायदिसिना खेला होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो भलि खेला बायदिसिना खेला होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बेफोरबायदि बैसागो फोरबोखौ बिदिनो रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ आरो मागो फोरबोनि बागै बुङोब्लाथाय मागो फोरबोआवबो गोदोनि सुबुंफोर सुबुंफोरा लावखार गथ'फोरा बिदिनो मागोनि से खालारनि सिगां- सिगांनि दानाव सिगांनि दाननि जोबथा खालाराव बिदिनो फेलागुर लुनाय सावनाय फोरबोखौ जों नुनमोन आरो गोदोनि लावखारफोरा बिदिनो
फेलाव रुनानै हर थानानै लावखार ओंखाम जानाय। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनामोन मोनोमोन आरो। बिनो बिनो फुङाव बे लोबस्रां
मागो फोरबोआव बेलागुरनि अरखौ फुजिनाय जायोमोन आरो।
अ नोंगौ नोंगौ नोंथांनि होननाया थारैनो नोंगौ ओ होमबा समाबो जाबाय दुथलायनायनोसै नामा नोंथां।
अ औ। दे बिदिब्ला होमबा नोंथां लाखिलायथ'सै ना